औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
ओ नोंथाङा फ्रिनो दंना ।
औ दा दंथयो फ्रिङो।
ए नोंथाङा फ्रिनो दङब्लाजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना।
औ जागोन दे।
होमब्ला जोङो। आबादनि आबाद आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा।
औ जागोन दे।
जेनेबा नोंसिनिथिंजाय। आबादफोरा माबायदि। मोजां माबायदि मोजां। जायो जेनेबा माइदि। गाज्रिबा माबायदि जायो जेनेबा गोदोनिफ्राय आथिखालाव माबायदि। आरो जेनेबा आबादफोरखौ मा मा बा मा मा। रोखोमनि मावनाय जायो जेनेबा। मा मा आबादखौ मावनाय जायो बेफोरनि बागै एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना।
औ हागोन दे हागोन। औ आबाद होनग्राथ' जोंहा बहुद रोखोमनि आबाद दोङ नङा होमबा। जेरै दा जोङो दै। दैज्लां हिसाबै। माइ आबादखौ जों गबै होनना सानना लायो दा नोंथाङा। सोंनाय बायदियै बुंनो थाङोब्ला आगोल। जेरै जोंनियाव माइ आबादफोरा गोबां ग्रौ ग्रौ जायोमोन‌।
औ।
नाथाय दानि जुगाव जोङो माइ आबादखौ बांद्राय आगोलनि बायदि जों जानायखौ नुनो मोना। औ। गोबां दै। फोरनिबो एसे खम जाबाय बा अखा हानाय बिबाङा एसे खम जाबोबाय बेनि थाखायनो। जोंनि माइ आबादफोरा बांद्राय। जानायखौ नुनो मोनाखैमोन। दाबिदि माइ आबाद ओ माइनि बिबांफोरा खम खम जाबोगासिनो दङ।
औ।
ओ फारागथिया बेनो आरो आगोलनि आरो दानि जिथु आबाद मावनाय। आबाद जानायनि सायाव आरो।
उम।
ओ बिदिथ' आबाद मावनाय हिसाब्लाथ' जोङो गोबां फारागथि दङ जेरै आगोलो जोंङो मोसौ जोंनो हाल एवनानै जों आबादखौ ओ दैखांनाय जायोमोन। नाथाय दानि जुगावथ' मेसिनारि जुग जाबोबाय नालाय दिजिटेल जुग जाबोबाय दा जोंङो टेक्टरजोंनो ओ मोसौजों हाल एवोब्ला जोंङो सानसेयाव दबलसेफोरल' हायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंङो टेक्टरजों एवब्ला सानसेयावनो थामजि बिगा नैजिबा बिगा बिदि हाल एवनो हानायखौ नुहरो दानि जुगाव।
औ
दा नोंथाङाबो बेनि सायाव माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा।
औ होमब्ला नोंथां खोनासं औ आबाद बुंब्लाथ' जों मिथिखायो आबादा जोंनि मोन से नागारनो हायै मोनसे जेनेबा जों गोदो-गोदाय आबै आबौनि समनिफायनो जोंङो बे आबाद खौ मावबोगासिनो आरो आबादआ गोबां रो खोमनि दैज्लां बोथोराव मावनाय आ-आबाद ओमफायो मेसें बोथोराव मावनाय आबाद दैज्लां बोथोरावथ' जोंङो माइनि अनगायै जोंङो बोरि जायगाफ्राव एसे बेलेग-बेलेग मैगंफोरनिबो आबाद मावो। माइआबो जोंनि थाखाय मोनसे थांना थानायनि मोनसे थारमाने मा होनो इदिखौ जेनेबा बे नङाबानो जोंङो ओं बे नङाबानो जों थांनानै थानो हाया बायदि आरो
औ जोंनि सुबुं माहारिजों मोनसे एंगारनो हायि आबाद बायदि जाना थाबाय।
ओं ओमफायो बेजों लोगोथे थ' जोंङो जेरै मैगं थाइगं बेफोरखौबो जोंनो नांगौ
औ
दैज्लां बोथोरावथ' माइज माइ मावो जेनेबा ओमफायो मैगंफोर बोरिफोरावहाय बिदिनो खुमब्राफोर सोरबा सोरबा मावो ओमफायो बानलुआथ' दैज्लां मेसें था थायो आनोसै ओमफायो इदिनो भिन्दि सबाय बिमा बेफोर मावो आरो मैथाफोर
खौबो पटलफोरखौ मावनाय जायो पथल जिंखा आरो भल बेफोर नाय जायो दैज्लां बोथोराव
उम आरो आबाद मावनायावथ' जोंङो गोदोनिफ्राय आथिखालाव गोबां जौगासिननाय नुदों आरो म इदिनो बो एसे सोलायसिननाय नुदों आरो ना गोदो मोसौजों हालौवोमोन जिग' जिग'नो ओमफाय आथिखालाव टेक्टर ओंखार बाय आरो गोदो बोथोरखौ नायनानैसो आबादखौ मावनाय जायोमोन। थारमाने बोथोरनि अखाजोंसो आरो। आथिखालावथ' बोथोरनि अखाखौथ' नेला। डाइरेक्ट मा मेचिनफोर बहासिगोन ओं उम बेफोरबायदि माबानानै जों ओं जौगानाय दानि जुगनि एसे जौगा नाय आयदाजों मावनाय जायो आरो दा आदबफोरजों गोदोनाथ' जेबो बेफोरबायदि बांद्राय माबा गैयामोन नालाय।
औ बांद्राय बिदि ओ दा आरो माबा दिजटेल नङामोन। मिसिं आरि गैयामोन।
उम आरो हासारफोरनि बिथिङाव नायोब्लाबो गोदो मोसौ खिल'सो हो होनाय जायोमोन। आथिखालावथ' मोसौ खिनि अनगायै गोबां मुलिफोरबो ओंखारबाय। एम्फौफोर जायोबाबो एम्फौफोरनि मुल हासार नांगौबा हासारनि मुलि बेफोरबायदि ओंखारबाय। गोदो
दा बेफोरनि थाखायनो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंहा सुबुं माहारिया थाब थाबनो बेमार आजार जानाय जाबाय नङा होमबा बांद्राय आरो जों रासायनारि रासायनायारि हा सार होनायनि जाहोनाव आ मै गंफोरखौ जोंङो नायो जोंहा थाब थाबनो बेराम जानाय जाबाय। दाथ' गोबां बेरामखौ नुनो मोनसै जोङो
ओं जेनेबा बै फिथाइ सामथायाइफोर इदिनो मैगं थाइगंफोरा जेरै टाइम मथेयावहाय थायनांग गौमोन एबा मोनजाहैनांगौमोन बेफोरनि सिगां सिगां जेनेबा फिथाइ थाइ सामथथायफोरखौ मोननाय जायो नालाय मुलि फोरनि था
औ औ औ।
खम समावनो
जानो सम जायियावनो माने बेखौ एडभान्सलि मोननाय जाबाय। मानो होनोब्ला जोङो बेफार खालामग्राफ्राथ' नेनो हायि बायदिसो नङा होमबा थाब थाबनो दिहुननो हानांगौ बिदिसो बिदिसो
आरो सुबुं अनजिमायाबो बारायबाय नालाय थाब थाब दिहुननानै थाब थाब दिहुननांगौबो जायो । आरो नङाबाथ जों रज रसा नांनानै थानांगौ बायदि जायो आरो ।
औ नंगौ । दा आबाद बुङोब्ला आरो जोङो मेसेंङाव थाबाय माखासे आरो मेसें बोथोराव ।
औ
जेरै जोङो आलु थाबाय फान्थावफोर औ जेरै लाइ लाफाथ थाखाहैबाय ।
औ
लाफाथ थाखाबायानो ।
ओं आरो बानलुथ मोज्लां मेसें मोनखायोनो । जाहैबाय
बानलुआ दैज्लां मेसेंऔ । बानलुफोराबो आरो बि बिदिनो लाव जोगोनारफोरा
औ
थाहैबाय दा नोंथांमोननि जा मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
जोंखैबो आलु गायो ओमफ्रायो जेनेबा बै बानलुआथ दैज्लां मेसेंआनो थाखायो जोंनिखै । ओमफ्रायो बानलुआबो गोबां रोखोम दङ बानलु सिब्रु दङ बानलु बोरदोन दङ आमफ्रायो साम बानलु बिदिनो थायो आर गासिखौबो मावनाय जायो । जेनेबा सासे मानसिया मावाबाबो बै सासेया बेलेग बेलेग मावनाय जायो ।
मा सांमा बानलुं ना होनदों सांमा बारलुं नामा?
औ सांम बानलु, ओमफ्राय बानलु बोदोन। सांम बानलुआ आलौनाया गोसा जायो ओमफ्रायो महरा एसे गुफुर गुफुर ग्रोम जानो नागिरो आरो । एसे गोथां गोथांद्रायबो नङा आरो गुफुरद्रायबो नङा ।
औ जोंनिथिं बेलेग नामबो बुंङो जानो हागौ दे। आं इखो मिथिया
उम।
बिदिनो आरो
औ
थालिया बोथ थायोबाय थालियाबोथ एसे औ थानो हागौ जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन मुङै मिथिनाय जायो नालाय। बेखायनो आं सिनियाबो जानो हागौ नोंथांमोननि नामजों।
बेजों लोगोसे जे मुला, गाजर, लाइ, लाफा,
औ बेफोरखौथ जोङो मेसें बोथोराव मोननाय जाबाय।
ओं। ओ मोनस
औ
जायो मोनलाय मैगं थाइगंखौ?
औ औ औ आबादफफ्रा जायोना बेफोरो मोजाङै जायोना?
औ।
औ। अ बेफोरो गोबोरखि हासारोब्ला बांसिन मोजांसिन जायो बेफोर आबादफोरा।
औ।
बेफोर आबादफोरखौबो जों मावो औ खोनादों खोनादों।
ओं देेलाय बुंलाय मा बुंनो नागिरदोंमोन?
बेफोर आबादफोरखौ मावोब्लाबो जोङो दैदेनलांनो हायो बेफोरखौ फाननानै जोङो मोजां मोजां माने औ। जाथे जौगा नखर हिसाबै जों खालामहैनो हायो नङा होमबा?
औ औ। नोंथांनिसिम बेफोरखौ सावरायनानै गोजोननाय जो मोनबाय उम। जोंनिया समाबो जाना फैबाय नोंथां
औ औ जागोन दे।
उननि स समावहाय जोङो गुबुन मोन से आयदाखौ सावरायनोसै होमबा जोङो दोनथ'नोसै। सै नामा?
औ दे जागोन दे जागोन दे। दे होमबा।